हेल'
औ नोंथां ना?
औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोमोन नो थां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन थां
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना आयदायानो जाहैबाय ओ आबाद आयदा ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनस लाव गोदो जोंना माबायदि आदब खायदाजों आबाद मावनाय जायोमोन आरो ओ आथिखाल समाव माबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ जों गामियारि मानसिफोरा गासैबो मिथिखायो ओ आबादा जोंना ओ गाहाय आरो ना आबादजोंनो जोङो थांनानै थायो गामि ओनसोलाव आरो हारिया ओ आबादजोंनो सोनारनानै गोबां जौगानायखौबो जोङो नुनो मोनदों ओ आवगायनि जुग गाव जोङो आबादखौ ओ जोङो मोसौजों हालेवनानै ओ आबादखौ जोङो मावनाय जायोमोन नाथायबा बे जुगाव जोङो गोबां आधुनिक बा ओ टेक्न'लजिनि जुग जानायलाय जों दानिया ट्रेक्टर आरो हानायखौ बायदिसिना मेसिनजों हानानै ओ बेबायदि आबादखौ मावनाय जायो। आरो जोङो आवगायाव जि ओ जाखिनि जोङो मानसियानो आखाइजों बा आथिंजों खस्थ' खालामनानै माइखौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बेखौ नुनो मोनला आरो मानो होनब्ला बे जुगा जाहैबाय जोंना गोबां मेसिनारि जुगारो नोंथां आरो जोंनि गामियाव बेहाय ओ आबाद मावोब्ला खोब ओ सासे मानसियानो बुजा बुजा ओ हा एबा बुजा बुजा बिगा ओ सासे मानसियानो मावनायखौ जों नुनो मोनला ओ खादारन निजि न'खराव सलिन थाखाय एबा जानो थाखायल' जों मावनायखो नुनो मोनो ओ मानो होनोब्ला जोङो
ओ गोबाङानो माने गुबुन खामानियाव मुखुब जाबाय आरो आबाद खौ आवगायाव जाबायदि मोनोमोन बेबायदि मोननायनिफ्राय जोङो एसे गाहायाव फैनाय बायदि मोनदों आरो मानो होनबा जोंनि दुब्लि फोथाराबो हासारनिफ्राय एसे खम जालांबाय आरो जिखिनि आबाद मावो दानि जुगाव बेफोर गासैबो ओ रासायनिक हासार बाहायनानैसो जोङो दिहुननाय जायो आरो। ओ दा ओ दाथ' जों गायनाय - गायनाय समाव गासिबो गायनानैनो लाखायो ओ दा नोंथाङा बुंदो फंनैसो
औ नोंथां ओ नोंथां बुंनाया सैथोआनो ओ जोंना जोंनि ओनसोलनोखि बुंनो थाङोब्ला आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो बोथोर लायै बोथोर आलादा-आलादा आबाद मावनायखो जोङो नुनो मोनदों आरो नाथाय जो जोंना गोदो जेरै-जेरैबायदि आदब खायदा बाहायनानै जोंना आबाद मावनाय जायोमोन बिब्दिखौ जोङो दानि समाव नुला आरो ओ जेरैबायदि ओ जोंना गोदो मोसौ हालिफोरजोंसो जोंना हाल हेवोमोन नालाय बिब्दिखौबो जोङो नुनो थांलिया आरो ओ नाथाय जोङो खायसे फोर नुयो आरो जायफ्रा जे रांनि आंखाल बा जायफ्रा जों हालेवनो एसे रांनि असुबिदा बेफोरखौ जोङो ओ मोसौ हालिजोंनो हालेवनायखौ दासिमबो नुयो आरो बेबायदिनो ओ जोङो ओ नोंथांनो आङो जोंनि ओनसोलनि आबाद मावनाय आयदाखौ एसे फोरमायना होनसै
औ
औ जोंनाव दा ओ जोंना दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखाय जोंनि ओनसोलाव जोङो ओ माइ आबाद मावनायखौ बांसिन नुयो आरो ओ जोंना माइ आबाद मावनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जे जोंना माइज्लिनि गोनांथि जायो। ओ जोंना बेखौ थांनाय बोसोरफोराव जे माइ गोग्गो माइफोर खौ दोनखानाय जायो नङाब्ला जोंना बाजाराव मोननाय बायदि माइज्लिफोरखौ लाबोनाय जायो आरो बिब्दि लाबोनानै जोंना फुख्रिफोराव सानसे बा साननै सोबनानै दोननाय जायो आरो ओ बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै ओ लांदां जायगाफोराव जोङो बेखौ मोजाङै ओ थालिर बिलाइजों नङाब्ला जोङो थास' बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहा थे जोंना बे माइआ गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि। बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो ओ जा दुब्लि फोथार बेखौ दबलसे नङा अब्ला जोङो जिखिनि दब्लायनै दब्लायथाम फोगोन बेखौ जोङो मो जाङै हवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ बे माइखौ मोजाङै आखाइजों सारै सारै फोनाय जायो आरो जाहाथे जोंहा फुनायाव जेबो उसुबिदा जायैबायदि। बेनि उनाव ओ जोंहा बेखौ दान मोनसे नङाब्ला माइ लायै माय दान मोनसे बो बारो आरो। बेनि उनाव ओ बे खौ जोङो फुनाय समाव फुखांनानै बेखौ आरोबाव गाय फिननाय जायो आरो बिब्दि जोंना गायफिननायावबो ओ गोदो जेरै आइजोफोरखौ बांसिन मावनाय नुयोमोन नाथाय जोङो ओ दानि समाव आइजोफोरखौ ओ आइजोफोराबो मावो नाथाय जोङो मिचिन फोरबो बहायनाय नुदों आरो जेरै माय गनायफोराव ओ आरो बेनि उन नाव जोंना माइ आबादा गायखांबोला बेवहाय आबादा मोजां जानो थाखाय जोंहा ओ रासायनारिक हासार नङाब्ला गोबोर हासार बायदिफोरखौ बाहायनायखौ नुदों आरो। ओ बेबायदिनो जोंना माइ आबादा बिब्दिनो फिथाइ थायोब्ला बा जोङो मोनोब्ला हानाय समावबो गोदो जेरै हायोमोन बिब्दियैनो हायो आरो आयजोफोरखौबो हानायखौ नुदों आरो लोगोसे जोंना मेसिनफोरजोंबो हानाय नुदों आरो ओ बिब दिनो जोंना मारा नानाय समावबो बिब्दिनो खायसेया मोसौ हालिजों नायो खायसेया ट्रेक्टर जों आरो खायसे मसिनजों ओंखारदोंना बेजोंबो जोङो नानायखौ नुदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोङो। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो बेफोरनि अनगायै ओ मा मावाफ्रा आबाद मावो नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ उफ्रा आबादा जोंनि बेवहाय जोंनि ओनसोलावहाय एसेबां जाया आरो जोङो माने जोंना ओनसोला एसे माने आबादनि थाखाय बारा मोजां नङा आरो। जाखिनि हा गोथौ दोङो जाखिनि हागो थुदोङो बेखिनियाव माने माइ आबादानो मोजाङै जायो। बाखि बाद बाखि बे ओ उननि आबादा जाहैबाय जोंनाया मेसें बोथोरनि आबादा। ओ बे बेसरानोसै आरो बेसरनि अनगा गुबुन आबादखौ जोंनियाव गोबां मावनायखौ जों नुनो मोना।
थेवब्लाबो जागा लाना जागा किसुमान ओ फिथाइ सामथाइनि आबादखौबो जों मावनाय नुनो मोनो आरो ओ
नाथाय जोंनि ओनसोल जोंनि जिखिनि एरिया बेखिनियाव बांसिनै जोङो बेसर आबाद आरो किसुमाना बे ओ निजेनि बारियाव जा एसे एनै हायो आलु सालु मैगं थाइगं बेखिनिखौ गायना लानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेनि अनगाै गुबुन आबादखौबो जोंनियाव मावनाय जाया आरो नोंथां। आरो जायो नो बेनिखायनो एसे माने ओ थाखा फैसानि खेथ्रआव एसे माने उसुबिदा गोलैयो आरो बाजार खालामनाय मा खालामनाय एसे फैसा बारा थाङो आरो जोंनिया। नाथायबा गुबुन ओनसोलनिया बां सिनै जोङो बेबायदि ओ मैगं थाइगं गायना लानानै ओ गावबा गावनि न'आवनो सोलिनो हानायखौ नुयो नाथाय जोंनि बे ओनसोलाव नुनो थाङा आरो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो जोङो ओ नुनो मोनदों जे जोंङो बोथोर लायै बोथोर उफ्रा आबाद खौबो गुबुन गुबुन मावो आरो ओ जेरैबायदि दाथ' जोंना ओ जुदि माइ हाखांब्ला बे माइ फोथारखौ जोङो नारा थायोना बेवहाय जोङो बेखौ ओ सावस्राङा लासेनो बेवहाय जोङो म टर आबाद नङाब्ला खायसेखौ जोङो सिबिं आबाद आरो खायसेखौ सबाइ आबाद मावनाय नुयो आरो आरो बेनि अनगायैबो ओ जोङो नायनो थाङोब्ला ओ ओ मा होनो बेखौ थास' आबाद आरो खायसे खौ जोंना दैज्लांनि जोगोनार नङाब्ला जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव बेसर आबाद खालामनाय जायो बिब्दिनो जोंनि ओनसोलाव जोङो ओ बेसर आबादखौबो मावनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ
ओ बाखि नोंथांजों आबादनि बागै सावरायनानै ओ मोजां मोनबाय। आरो ओ बिदिनो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै आङो मोजां मोनबाय लोगोसेनो नोंथांखौ बे समाव आङो साबायखर बावो आरो नोंथाङा ओ ओ आबाद मावनायनि ओ आदब खायदाखौ एसे एनै मिथिगो नामा?
औ नोंथां ओ जोंना न'खरावनो एसे माने आबाद मावो नालाय बेनिखाय ओ आबादखौ मारै मावो एसे नोंथां मिथिगौ आरो
औ ओरैनोथ' ओ नोंथांमोना गोबां दालि बा गोबां हानि बिबां ओ आबादखौ मावनाय जायो।
औ
ओ ओरैनो बेसेसो बिगा मावनाय जायो नोंथांमोननि न'खराव
ओ नोंथांनि सोंथिखौ बुजि मोनाखैमोन।
औ नोंथाङा नोंथांमोननि न'खराव बेसेबांसो बिगा हाखौ ओ आबाद मावनाय जायो होनदो?
औ नोंथां ओ बेखौथ' मोजाङै आङो नोंथांनो फोरमायजोबनो हानाय नङा। ओ नाथाय जोङो ओ जिखिनि जेरै दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनांगौ जायो बेखिनिखौ मावो। आरो जोंना जेरै मेसें बोथोरफोराव जेरै उफ फ्रा आबादफोर दोङोब्ला बिब्दिखौ मावनाय जायो आरो।
औ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोला मा गोलैयो?
ओ बुजिमोनाखै नोंथां
हेलौ
बुजि मोनाखै नोंथां।
हेल' ओनोंथांमोननि ओनसोलखौ मा होननानै मिथियो ओरैनो
जोंनि ओनसोलखौ नोंथां हायेन ओनसोल होननानै मिथियो आरो
औ ओ होमबा नोंथाङा हायेनावनो थायो होमब दैमा सैमाथ दङ नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ नोंथां जोंनि सेराव दैमाफोरखौबो नुनो थाङो आरो औ
औ बे दैमा दैमानिफ्राय दै लानानै नोंथांमोना बे आबादाव मावनो सुबिदा दङ ना?
ओ जुदि बो बोथोराव ओ बोथोरनि औ बोथोराव जुदि बोथोरनि अखाया जुदि फैयाब्ला बे दैमानिफ्राय दिखांनानै नोंथांमोना आबादनि सुबिदाखौ खालामना लानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां हायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिबदि ओ
औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गैया आरो माने औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गैया आरो माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि माने सुबिदा गैया आरो जों जुदि नांथारगौ जायो। बा मिसिनजों बाहायनानैसो जोङो माने दै गैयाबा आबादखौ मावनाय जायो आरो बाखि जियानो जा नों थांजों रायल्लायना गोसोखौ गोजोन्नाय मोनबाय आसा खालामो उननि समाव रायज्लायबावनो मोनगोन दा आं दोनथ'नो खावलायनाय जाबाय नोंथांखौ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ